नोंथां
औ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ ओ दा आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जोङो जोंनि बर' हारिनि ओ माखासे गोदोनि गोदोनिफ्राय बा गोदो दोरोङारि हिसाबै न' लुनायखौसो नोंथां जों ओ सम मोनोबा सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
जागोन दे नोंथां
औ औ जोङोथ' मिथिखायो नङा होमबा न' लुनाय होननानै बुङोब्ला दोरोङारि हिसाबै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय जों एसे एनैबाबो जों मिथिबोखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां उम
जोंनि बर'फोरनि न' लुनाया मा रोखोम जायोमोन दा जों बे- बेखौनो सावरायनोसै ओ जों माखासे ओ गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्राय औ
खोनादों दे औ
जों माखासे गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय आरो माखासे ओ जायनाखि बिथांमोन लि लिरगिरिफोरनिफ्रायबो जों लिरनानै दोननाय बिजाबफोरनिफ्राय जों फरायनो मोनो नङा होमबा जोङो न' लुनाय बर' औ बर'नि न' लुनाय होननानै बुङोबा जोंहाथ'
औ
बर'नि न' लुनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो न' लुनो थाखाय माखासे बिथा सायख'ग्रोनाय जायो नङा होमबा ओ बिथा सायख'नायाव बिथा सायख'नायाव जोंहा गोबां रोखोमनि बिदिनो नेमखान्थिफोर थानाय ओ जों मानिनानै सोलिबोनायखौ जों मोनथियोमोन जेरै बिथा सायख'नो थाखाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनानै जेरावनोखि बिथा सायख'गोन बे जायगायाव बेवहाय जोङो माखासे बेबायदिनो ओ बे बिथाखौ ओ आनजाद नायनो थाखाय बा बे बिथाया न' लुनो थाखाय मोजां जागोनाय जाया बा ओ न' लुनानै थानो थाखाय मोजां जागोना जाया बेखौहाय ओ सायख'नायावहाय माखासे ओ जोंहा दोरोङारि नेमखान्थिफोरा गोदो जों खोनानाय खोनायोमोन बा मिथिबोयोमोन दा बे हिसाबै जोङो बिथा सायख'नायाव ओरैबायदि जायोमोन होननानै बुंदों आरो
गोसो जादों आरो ना
औ औ
दा गोदो गोदायनि न' होनना बुङोब्लाथ' थोरिनि न' बेबायदि दंमोन आरो बे थोरिनि न'खौ माबायदि लुनाय जायो आङो एसे
औ औ औ दे दे बुंलांगोन दे नोंथां
दा थोरिनि न' लुनो थाखायब्ला जायगाखौथ' बबे मोजां जागोन बे बेखौ सायख'नानै लाग्रोखायो नालाय
औ औ
बिदिनो मा होनो बयनिसाय गिबिसिनथार माने मुदा खुन्था फंनैखौ गायो आरो ना गायनानै लासिगोन गायनानै बिनिफ्राय जों मिथिगौ गिबिसिनथार गुदि मा होनो गिदिर मुदायाव होग्रा माने मान्दालि गिदिर बेखौ होग्रोनाय जायो बेनि उनावहा औवानि जिथु फेराय खानि बेखौ खानानै लाग्रोखानाय जाबाय थानाय जाबाय बिनि उनाव बे मुदाजों जयेन खालाम खालामनानै बे बेखौ खें होननानै बुंसिगोन आरोना
औ औ
आरो फेराय गन बेखौ खानानै लासिगोन बेनि उनाव खानानै आरंजों बा बिदि दुरुंफोरजों खानानै बे खेंखो बे मुदायावहा दैखांहरनाय साब्रै बा सा साबा बेबायदि मानसि जों दिखांहरसिगोन बेनि उनाव बेखौ संख्रांनानै खुन्था थंनै संनानै बियो बबेयाव गोग्लैगोन बेखौ थिग जखा नायनानै
औ औ
रुगुंथिं बे खना मोननैखौ आरो खुन्था गायदेर बि खालामग्रोयो बेनि उनाव फारनैथिंबो बेखौ थुखांनानै थंब्रै खुन्थाखो आरो गायदेरबावनाय जासिगोन गासै गुबै खुन्था गाहाया जाबाय मुदा थंनैजों आरो बे खना फादब्रैनि थंब्रै खुन्था बेखौ गायनाय जायोमोन आरो दे
औ नोंगौ नोंथां जानो
आरो बिदिनो थोरिफोरखौ लांनानै बिदिनो गंसेफोर मोजाङैनो बानायनाय जायोमोन आरो बर'फोरनि न'आ बेबायदि
औ औ ओ गिबियावनोथ' ओ बर'नि न' लुनाय होननानै बुङोबा जोङो साहानि न'खौनो लुनाय जाग्रो नङा होमबा ओरै सानजा सोनाब सानजा सोनाब गोलावैहाय साहानि न'खौनो लुनाय जागोरो आरो बे साहानि न'आव खथाथाम थायो नङा होमबा जोंहा खथाथाम गिबि खथाय जाहैबाय ओरै। सानजानि सानजा जिंनि गिबि खथाया जाहैबाय इसिं इसिं होननो आरो गेजेरनि खौ अखं होननानै बुंबाय आरो ओरै सोनाब जिंनिखौ खफ्रा होननानै बुंबाय आरो दा इसिङाव जाबाय ओ इसिङाव जाबाय जोंहा ओ गोदो गोदाय ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे बेयावनो ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो ओरैहायबो इसोरखौबो जों बावनो दोनोमोन होननानै दोननानै सिबियोमोन होननानै जों मिथिबोदों आरो अखङाव जाहैबाय अखङाव जाहैबाय बिदिनो न'खरनि माल माथा बायदिसिना माइ माइरं जाग्रा लोंग्रा ओ बेफोरखौहाय दोननाय जायोमोन आरो अखङाव आरो खफ्रा होननानै बुङोला खफ्रा खथायावहाय माने न'खरनि गाहाय गारजेनफोरा थायोमोन आरो उम आरो बिदिनो आरो ओ ओरैहाय जोंहा सोनाबजों ओ सा खोला गोलावै सोनाबजोंखौ मा होनो सौरा होननानै बुङोमोन आरो दा बे सौरायाव जाहैबाय ओम सौरायाव जाहैबाय मानि न'खरनि ओ न'खराव फाय बिदिनो फिसाजो फिसालाफोर दङबा बे सौरा न'आवनो उन्दुनाय जायो आरो आरो नङाबाबो माने ओ जाथि खुरमाफोर फैयोबा बा सोरबा मानसिफोर फैयोबा बे ओ सौरा न'आवनो नाय जायोमोन आरो बा थाहोनाय जायोमोन आरो औ आरो बेनि अनगायैबो ओरै जाहा खोला फारसेथिंहाय जों ओंखाम संग्राफोरबो लुनाय नुनो मोनबाय आरो
औ
दिनो आरोबाव जोंहा ओरै बाख्रि बाख्रिया जाहैबाय जोंना सा सानजा सा सानजा खनाजोंहाय थायो नङा होमबा बाख्रिया आरो बिदिनो औ आरो बर'नि जाय दोरोम जाय खौ बर' गोदो ओ गोदो गोदाय फालिबोयोमोन बर'फ्रा जेरै बाथौ होनो बाथौआ जाहैबाय सिथ्लानो ओरै सानजाजों थाबाय आरो सानजा फारसे थायोमोन आरो औ दा बिदिनो आरो जोंहा बर'नि औ ओम औ औ
दा दानि दिनावथ' दा औ
दे दे होनजागोन दे नोंथा
औ दानि दिनावथ' दा बेबायदि थोरिनि न'खौबो जोङो नुनो मोननाय जाला
औ औ नोंगौ
हाजों लोगोसे न' बांनि लुनायाबो सोलायलांबाय
औ औ नोंगौ
जेरैबायदि माने जौगानायनि मुगा जानाय खाय खौथ' नुनो मोनला नुनो मोनला आरो हानि इन्जुर बेखौबो नुनो मोननाय जाला
औ औ औ नंगौ
सोलावबाबो दायो गोबां बेबायदि जोंनि न'फोरा माने जों थोरिनि न'खो लुनो मोनला नुनो मोनला आरोना दायो मा नाथायब्ला जोङो बुंनो हायोदि। थोरिनि न'आवसो थानो। मोजांमोन होननानै जि बोराय बुरैफोर आबै आबौ। दोङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुङो आरो। आरोना थोरिनि न'आ मा। उन्दुनो थाखाय गोबां बिदि मोजां मोनो आरो।
औ गोलोम बोथोराव थान्दा गोजां बोथोराव। गरमना जायो होननानै जों मिथिगौ खोनाबोयोमोन
मिथियो मिथियो मिथियो आबै आबौनि खुगानि गेजेरजों आरो जोङो दा मा खालामनो मुगायानो जौगानायनि मुगा जाबायब्ला माहादो थोरि न'आव थोरि न'आव थानांगौ होमब्लाबोथ' जाला
ओम ओम ओम दा थुरियाबो जेनेबा ओरै जोबलांनायनिफ्राय जोबलांगासिनो नङा होनबा मोननो थांला नङा बा थोरिखौनो औ औ औ आरो नों थुरि न' लुबाबो जेनेबा बोसोरसेनि उनावनो जों सो लायफिनांगौबा बोसोरसे बोसननि उनावनो सोलायबाय थानांगौ जायोमोन आरो मानानि खसथ' जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव थोरिजों लुनाय आरो फारसेथिं औवा बाहायनानै लुयो जोङो गोदोनि जोंनि दोरोङारि हिसाबैबा औवा बाहायो थोरि दा बेफोरो गोबाव जोरा नङा होमबा जों थाबैनो सोलायबाय थानांगौ जायो बेफोरनि जाहोनावबो बेफोरनि जाहोनावबो आरो सुबुंफोरा ओरै जौगानायनिफ्राय जौगाबोबाय औ औ औ औ औ बेफोरावबो जोंहा मोजांनिफ्राय मोजां ओ गोरलै राहाजोंनो गोबाव गोबावै थानो ओ गोबाव जोरनाय बे राहायै ओम बे गाहायै जोंनि नु लुनाय ओ थुरिजों न' लुनाया माने गोमोरलांबाय बा नुनो मोननाय जाला आरो ओम औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि औ जोंनि न' लुनाय गोदो गोदायनिखौ जों न' लुनायखौ नायोमोनब्ला ओ जोंहा दैखर जायनाखि जोंनि नुलुनाय हुदाफोराव जोंनि दैख'रा हाय ओरै सोन सोनाब सोनाब खोला ख'नाजोंहाय सोनाब खोला ख'नायाव थानायखौ नुनो मोनोमोन होननानै बुङो आरो जोंनि दैखरखौहाय आरो ओम ओमफ्राय दा आरो आरो जोंहा मोसौ मोसौ गलि मोसौ ग'लिया ओरै सानजा फारसे औ सानजा आरो सानजा खोला ख'ना बे फारसेथिं जों मोसौ गलिखौ गोदो गोदाय माने नुयोमोन होननानै बुङो आरो आरोबाव बिदिनो दाउ ग'ग्रा बा अमा ग'ग्रा बेफोरबो जोंनि ओरै खोला फारसेथिं बा ओरै खोला सोनाब बे साइडयावनो थायोमोन होननानै मिथिबोयो आरो
औ नंगौ नोंथां माने गोदो गोदाय जोंनि बर'नि न'खर फोराव ओ थारैनो ओ मानसि थाग्रा न'जों लोगोसे ओ मोसौ गलि आरो दाउ थाग्रा ग'ग्रा आरो अमा गनद्रा बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि न'खौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन
औ औ नंगौ
दाउ दोनग्रा दाउ दोनग्रा आरो बे दाउ दोनग्रखौ जाबाय दाउ ग'ग्रा होननानै बुङो आरो अमा दोनग्रा जाबाय
अमा गनद्रा
आरो मोसौ दोनग्राखौ जादों मोसौ ग'लि बेबायदि हाय जों माने जोंनि न'फोरा मोनफा मोनफा मुं दंखायोमोन आरोना मुं दोननाय जायोमोन जोंनि न'फोरखौ आरो बेबायदियैनो सकुलखौहाय आरो नाथायब्ला दानि मुगायावहा बेबायदि न'फोर खौबो ओ जोबनायखौ जों नुनो नि न'खरफोरावहा बे नुनो मोननाय जाला आरो गोब फोराव दायो जौगानायनिफ्राय जौगा जौगालांबाय थानायनि थाखाय अमा फिनायखौबो खम खालामबाय गोबां न'खरफोरा न'खरफोराव गासैयावबो माने थाजोब्ला
औ औ
अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा मोसौ ग'लि बेफोरफोरखो
औ औ औ औ औ दा होमबा औ औ औ जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दा जों बे समाव दोनथ'लाय निसै नामा नोंथां औ औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
निसिम औ गोजोननाय थाबाय ओं दे नोंथां